आं नोंथांनाव दा कल खालामनायनि जाहोना। नोथां नोंथां जों आं दिनै मोनसे आयदायाव सावरायनो नागिरदों नोंथांजों हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन
जोङो आं दा नोंथांजों ग्लबेल वारमिं मानिे जोंनि बुहुमा दुंहाव जानायनि माखासे जाहोनफोरनि सायाव सावरायनो नागिरदों
औ नंगौ
औ बिदिब्ला औ नोंखौ बिदिब्ला नोंनो जागायजेनदो नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ
नंगौ नोंथां ग्लबेल वार्मिं नङा नोंथां बा नोंथां बा आबहावा गुबुंले जानाय नङा होनबा नोंथां बा मुलुग गुबुंले जानाय नङा होन दुंहाव जानाय औ दा नंगौ नों नोंथां बुंनो थाङोब्ला माखासे जाहोनफोर दङ बेफोर जाहोनफोरा जाहैबाय सुबुं अनजिया बांनायनि थाखायबो बेफोर जानो जादों नङा होनबा नोंथां आरो लोगोसे माखासे इन्डास्ट्रि कलकारखाना नङा होमबा नोंथां
औ
फिसा गेस जाय नङा होनबा नोंथां बेफोरनिफ्राय ओंखारबाय थायो बेफोरबायदि कलकारखानानिफ्राय आरो लोगोसे गारि मथरनि होंगो दोंगो गारि मथर बारा जानायनि जाहोनाव नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे मोनसे जाहोन दंबावो नोंथां जेरै बिफां लाइफां खम जालांनाय नङा होमबा नोंथां बे बिफां लाइफां खम जानायनि थाखायबो जोंनि ओ बे बुहुमा नङा होमबा बुहुमा बा बिदुं जानायखौ बा गोबांसिन बिदुं जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा ग्ल'बेल वार्मिं जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा जेरै सुबुं अनजिमाया लासै लासै बांनायनिफ्राय बांबाय बांनायनिफ्राय बांबाय नङा होनबा नोंथां नाथाय मा जालांखो जोंनि सुबुं अनजिमाया बांनायजों लोगोसे बिफां लाइफांफोरखौबो दानफायनांगौ जानानै फैबाय नङा होमबा हबा नोंथां मानो होनबा न'थ' लुनांगोन नालाय नोंथां थानो थाखाय न' लुनांबाय लामा सामा बानायनांबाय जोंनि जायगाफोरा सिटिफोरा डेभेलप जाबाय नङा हबा नोंथां जायनो गोजानाव लामा बानायनो बा माबा मोनसे कम्पानि खुलिनो बा मोनसे इन्डास्ट्रि बानायनो बा माबा मोनसे स्कुल थिकुल बिल्डिं बानायनो थाखाय मा जाखो नोंथां जायगानि गोनांथि जाना फैदों नङा होमबा नोंथां दा बेफोर जायगानि गोनांथि जानाय लोगो लोगोनो मा खालामनांबाय जों जोंनि ओनसोलफोरखौ बा फि बिफां लाइफां थानाय ओनसोलफोर दानफायनानै दानफां दानस्रि खालामनानै जों बेफोर जायगाफोराव इन्डास्ट्रि खुलिनांबाय बा स्कुल खुलिनांबाय नङा होमबा नोंथां बा एयारपर्ट होन बा माबा मोनसे जिनिसफोरखौ जों खुलिनांगौ जाना फैबाय नाथाय जों सुबुं माहारिया बेखौ जों नायाखै नोंथां बिफां लाइफांफोरखौ जों दानफायनायनि बदलै जों दान गायफिननायखौ बेखौ जोङो नायाखै नङा होमबा नोंथां दा जोङो ओ बिफां लाइफांखौ दानफायनायनि उनाव जों गायफिननोबो रोंनांगौमोन नङा होमबा नोंथां दा बेफोरखौ जोङो बांसिन खमै नुनो मोनबोदोंमोन आरो नों थां दा जायनि जाहोनाव मा जाखो नोंथां जोंनि ओनसोलफोराव बिदुंखौ जों गोबां बांसिनै मोननो थाङो नङा मा नोंथां दा दिनैनि समावनो नोनाय नायदो नोंथां जोंनिनो हादोर जायखौ होनो जोङो दिल्ली मुम्बाइ हारियाना इउ पि गु गुजरात राजस्थान बेफोर जायगाफोराव गोबां जोंनि गरमफोरखौ थानो हालायै गरमफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा‌ नों थां जायनि जाहोनाव बिथांमोना मा खालामो न'फोरावनो एसि होनानै थानांगौ जाना फैदों नङा होमबा नोंथां न'फोराव इसे बायह्रायाव ओंखारोब्लानो मा जायो नोंथां मानसिया खामनोसै बादि जायो नोंथाङा जायनि जाहोनाव बिथांमोना न' सिङावनो थानांगौ जाना फैदों बायह्रायाव ओंखारनो हाया बेफोरबायदि खैफोदाव गोग्लैनांगौ जाना फैदों नोंथां आरो लोगोसे जोंनि मानसिफोरा मा खालामबावो नों थां बेबो जोंनि मोनसे गेदेर गोरोन्थि होननानै आं सानो नोंथां गारि जोंनि मानसिफोरा गारि मथरफोरखौ बायनो हादों होननानै बिराद बायसोयो नङा होमबा नोंथां बिराद बायो सासे सासे मानसियानो मानसिनावनो गंनै गंथाम बा गंबा गाहामसिम थायो नङा होमबा नोंथां बाइकबो थायो स्कुटिबो थायो कारबो थायो नङा होमबा नोंथां कारफ्रानो गंनै गंथामाम थायो सोरनिबा सोरनिबा न'खराव नङा होमबानोा थाङा दा बेफोर गारिफोरखौ जोंनि मानसिया मा खालामो ससे लामा हान्थिनांगौबा मा जायो गाव गावनि पार्सनेल गारिफोरखौ लाङो नङा होमबा नोंथां दा मा जायो बिदियावबो माखासे गारिफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुदै नङा होमबा नोंथाय बे कार्डनडाइ अक्षाइद गेस सबो जोंनि मा होनो बारखौ गुबुंले खालामनायजों लोगोसे जों जोंनि बिदुं जानायाव बा जोंनि आर्ट दाउ गुदुं खालामनायाव बेफोरबो जोंनि मोनसे जाहोन होननानै सानो आं नोंथां दा बेफोरनि थाखायबो जादों दा जोंनि मानसिफोरा बेफोरखौ खमायनांगोन नङा होमबा नोंथां गारि मथरफोरखौ एसे खमायनांगोन मानो होनोबा गारि मथरनि क्राउदजोंबो गोबां नयस पलुसन जायखौनो जों साउन्ड पलुसन होनना ब बुंङां सोदोब सोदोब पलुसन फोरबो जायो जोङो जोंनि मानसिफोरा बां गोनांथि गैथाराबा आरो नोंथां थि ओंथाराबा पाब्लिक गारि जों पाब्लिक बास होनना बुङो नङा होमबा बास बा अट थेमफु बा विंगार बा नङाबा ट्रेन बा मेट्र नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिखौ बाहायनांगोन आरो होमबा मा जाखोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव बांद्राय ट्राफिक जानायफोरा खमायलांगोन गारि मथरखौ जेनेबा पलुसनााव खमायलांगोन नङा होमबा नोंथां एसेब्लाबो खमायनायखौ जोङो नुनो मोनगोन नोंथां
नंगौ
खोनादोंना नोंथां बेबायदिनो आरो नोंथां औ नोंथां आरो गोबां दंबावो गुदुं जानायनि माखासे जाहोन
औ नोंथां
बेफोरबायदिनो जै बुहुमाव बेफोरबायदि जाथाय बार बार जाबाय
औ नोंथां नोंथाङा एसे मलखौ खाथियाव लानानानै रायलाय नामा नोंथां मोजां खोनानो मोनाखै
आरो बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि बिदुं दुंनाया बांसिन जादों होननानै आङो सानो नोंथां दा जायनि जाहोनाव जों नुनो मोनो नङा होमबा आरो गोबां नङा होमबा नोंथां गोबां आरो जायगाफोराव बेफोरबायदि जेंनाखौ नुनो मोनो आरो आं सानो नोंथाङाबो दा नोंथांनि मोनदांथियाव नोंथाङा मा सानो बेनि सोमोन्दै नोंथांखौ एसे फोरमायना होनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां।
औ।
दा नोंगौ सैथो नोंथां जोंहा। जेनाखि ग्लबेल ग्लबेल वारमिं बेयो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो जाखानाय मानो होनना बुङोब्ला सुबुं अनजिमा। अनजिमा बांनानै दिनै गारि मथरनि अनजिमा गैयै जों नुनो मोनसै टाउन सहाव जायफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरजों जोङो ओ जेनाखि जोंनि ग्लपेल वा मिं बा जोंनि आबहावा था दुंहाव जानाय बेयो मोनसे माबाखा। ओ बेजोंनो जाखानायखा जों बेखौ मोनथिखायो। दा ओ जोङो गोबां बेफोर बायदि गरमा सोमजिबाय आरो बे गरम सोमजिनायनि थाखाय जों दिनै गाव गावनि न' सिंफोराव जेरै कुलार एसि बेफोरखौ जोङो लागायना लाबाय नङा होमबा नो
नंगौ नो
दा बेफोर बायदि गरमनि थाखाय एसि लागायनो थानायावनो। आरो बेखौनो जोङो माने एसि बा कुलार बायनानै गरमखौ जों बांसिन खालामबावनाय जायो नङा होमबा नोंथां दुंहावखौ जेरै एसिया जोंखौहाय सिगांजोंहाय जुदि माबा खालामोबा थान्दा खालामोबा बैनि उनफारसेजों एसिया माने जो गोबां माने वार्म खालामो आरो माने जोबोद गु-गुदुं खालामो नङा हबा नोंथां?
औ दा जोंहा बेनो नोंथां ओ गरमखौ खामायनाया जोंहा जोबोद माने लामायानो जोबोद खम जाना दङ' दा माने जों दा गरमनि थाखायनो जोङो न'वाव एसि ला गायनांदों नाथाय एसेनि थाखायनो जों दा आरो गरम मोनफिनबावदों गुबुन उन साइदजों नङा होमबा नोंथां। औ जेरै आरो बेनि मोनसे आरो मेन जे माबा ओ गुबै जाहोननो नैबेवबो फिफां लाइफां फोजोबस्रांनाय बिफां लाइफांखौ जों फोजोबस्रांनाया जोंनि जोबो बोद माने ओ खहा आरो नोंथां खौथि खौथि खहा मानो होनना बुङोब्ला कल-कारखानानिफ्राय गनाय माखासे ओ जेनाखि गेसफोर कार्बन-डाइ-अक्साइद जों सुबुंफोरा हगारनाय कार्बन-डाइ-अक्साइद आरो गारि मथरनिफ्राय गनाय जेनाखि गरम गरम माबाफोर बेफोरखौ ओ जेनाखि जोंनि फिफां बिसोरसो बोना लाजोबो नङा होमबा नोंथां? दा बिसोर बोना लानांगौआव जुदि बिफां लाइफांखौनो जुदि जों दानफायना गारजोबोबा नांगौ खामानियाव जेनेबा गावनि न' लुनाय मा लानायाव बाहायनानै एसे एनै रां खामायनो थाखाय बिफां लाइफांखौ दानफायजोबा जोङो आरो गरम खलम बा दुंहाव जासिनायखौ जोङो नुनो मोनबावगोन उननि समफोराव आरो नङा होमा नोंथां।
नंगौ आरो
बेफोर बायदिनो जुदि सुबुंफोरा सोलायनाय लाबोया बा लासै लासै दानिफ्रायनो आरो नांगौ बायदियै जोङो जेनाखि बिबांनि जोङो ओ। ओ बिफां लाइफांफोरखौ गायनो हायाबा इयुनाव आरो जों गोबां जेनाखि खस्थ' बेखौ सैनांबावगोन आरो नोंथां नवा होमबा।
दा जोंना ला-राहाया बेनो गारि मथर खौ जोङो एसे एनै खम बाहायनांगोन लोगोसे जोङो जेनाखि फिफां दानफायनाय बा जेनाखि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ जों खहा खालामनाय बेफोरखौ जोङो मोन गोबां खम खालामनो नाजानांगोन आरो नङा होमबा नोंथां? दा ओ जोंहा फां बेफोर बायदिनो दंबावो ओ जोंनि माबाया माबाया जोंनि आबहावा बा मिथिंगाया ओ माबा जानाय दुंहाव जानायनि जाहोना जेरै जोङो नोंथाङा होनलांनाय बिदिनो गिदिर गिदिर नोगोरफोराव जोङो नुनो मोनो अनजिमा गै गारि मथर बिराद गोलाव गोलाव ट्राफिक जानाय नुनो मोनो बैबायदिनो जेनाखि एकेवाइ लेभेलफोर बेफोरो माने थामजोमै थामजिमानिफ्राय लानानै ब्रैजि बा ब्रैजिबासिम थांनायखौ जों नुनो मोनदों दिल्लीफोर बायदि मुम्बाइफोर बायदियाव दा बेफोरो गासिबो जोंनि गोरोनथि सुबुं माहारिनोनो जुदि जोङो बेफोरखौ थिग खालामनो लायाबा दासिमाव आरो जुदि उननि थामजि नैजि बा ब्रैजि बाजि बोसोर उनफोराव जोंनि जेनाखिनाखि दुंहावनि जेनाखि बिबां बे माने गोबां गोजौ दावखुंगारो नोंथां नङा होमबा दा बेफोरखौ हमथानाया नों आंनिनो खामानि सुबुंफोरनि थाखायनो गासिबो जाजोबखानाय नालाय बेखायनो जोंबायदि सुबुंफोरानो सुबुं माहारि बेफोरखौ माने जोङो होबथानो नाजानांगोन जायनि जाहोनाव नोंहा गोजायाव गोनांथि गैया माबानि गारि मथरनि गंसेजोंनो जुदि नोंहा बेजों सोलिगोन दा खामानिया नोंनि जिउ खुंनायाव बेयाव नोङो गंथ रां रुफा दं होननानै नोङो गाव हारसिङैनो दाम गोसा गोसानि सुपार कारफोर बा गिदिर गिदिर गंब्रै गंब्र बा गारि हारसिङै बायना लास्लायसाय गंसेयानो जोंनि थाखाय मानिे माबा जाखायो थोखायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ थारैनो नोंथां
बेखायनो जोङो बेफोरखौ माबानो नाङा होबथानांगोन बेफोरबायदि आलुं गलुं गारि बासटे जवानायाव दा नोंथांजोंनाथ' खोथाया जोब बुंबाबो जोबनो थाङा बेफोरनि गोबां माने बिदिन्थि होननानै जों रायजलायनो हायो बेफोरखौ दा समनि गोनांथि नोंथां बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनाया जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो आंबो नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां इयुनाव सावलरायफिनसै नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां